औ नोंथां
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो?
आंथ' दा नै नोंथां ओरैनोसो दं
औ आंबो दं ओरैनो नोंथां ओ नोंथांजों आङो फंसे बाथ्रासो नोंथांनो फोरमायनो सानोमोन फोरमायजागोन नामा नोंथां
औ नोंथां फोरमाय जागोन
ओ गामि ओ गामि सहरनि फारागा माबायदि बेनि बागै
औ औ
औ गामि होनोब्ला जोंङो गामियाव जोंङो गामिनि जायगाफोरा जोबोर मोजां आरो नोंथां मानो बुंङोब्ला जोंनिया जायगाफोराबो नेसनेल ओ ब मोजां आरो जायगाफोरा जोंनिया बारहावायाबो मोजां मानो बुंङोब्ला जोंनाव दंफां लाइफां बिराद दं आरो मोजांङै हाजो हाला दंफां लाइफां सारि सारि जेरैबो जोंनि मिथिंगाया समायना नुयो आरो जोंनि मिथिंगाखौ ओ गामि होनोब्ला जोंङो गामियाव जोबोर आबाद मावनाय जायो आरो जेरै कारिखला पटल बायदिसिना मैगंखौ जोंङो गायनाय जायो आरो माइ आबाद माइ आबादफोरखौबो जोंङो गायनाय जायो आरो आरो दैफोराबो मोजां जायो आरो जोंनि दैया गुबुंले जाया बर मोजांनो गोजों बिदि जायो आरो आरो बिनि उनाव जों गामियाव दाउ अमा बायदिसिना जुनारफोरखौ जोंङो फियो आरो
औ
जोंनि गामियाव गोथां गोथां फिथाइ सामथाइ बिदिनो मोनजायो आरो बायदिसिना जोंङो जे जेरावबो जोंङो आलासिफोर जानो थांबाबो जमा जमा थांनो हायो गामिफोरावबो जोंङो जमा जमा थानो हायो। बिदिनो लोगो लोगोजों लोगो जोंङो जमा गेलेनो हायो
औ औ
बबावबा थांब्लाबो जोंङों लोगोफोरजों जमा जमा थांनो हायो आरो आलासि लोगोफोरनियाव सोरनियावबा अबेबा थांबा जोंङो जमा जमा थांनो हायो आरो जोंनियाव एना एनि दावराव दावसि जेनेबा सोरबा बुलाय सुलाय जाबाबो हमथाहैनाय इफोरदि थायो आरो जोंनि जा गामियाव
औ नंगौ नोंथां
न गामियाव बिदिनो आबाद मावोबा जोंनिया जोबोद बांसिन गायनायखौ जों नुयो आरो
र्औ नंगौ
ओ बिदिनो दंफां लाइफां गय बागान बायदिसिना आबाद मावो आरो
औ औ
आरो बेनि उनाव ओ जोंहा जोंनाथ दा ओ सहर होनोब्ला जोंना बारहावाफोरखौ जोङो गुबुंले नुहुरो मानो होनोब्ला बिसोरनि जायगायाव ओ बिराद ओ गोदोर गोदोर ओ कम्पानि दङ बियाय बेयाय बिनि उखुन्दैफोरा ओ गुबुंले खालामो बारहावाफोरखौ।
औ नंगौ।
मानो होनोब्ला बिसोरो गोदोर गोदोर ओ गोदोर गोदोर बिसोरो कम्पानि बानायनानै ओ बुंनो थाङोब्ला मोजांबो ओ बेयायनो जोंनि गामिनि मानसिफोरा ओ जब मावहैयो सोरबा सोरबा बिदिनो ओ कम्पानिफोराव खामानि मावो। बोयो बिदिनो बिदिनो ओ रायजो जायो ग बेलेग जायगायाव थांनानै बि बिदिनो आरो बुंनो थाङोब्ला बिसोरो ओ ओ उम सहरावबो मोजां आरो बिनि थाखाय जे जों फरायनायनि थाखायबो सोरबा सोरबा फरायनोबो थाङो गामियाव सोरबा सोरबा खामानिबो मावनो थाङो सोरबा सोरबा साख्रिबो लानो थाङो। बिदिनो जोङो ओ जायो आरो। आरो दैफोरखौ ओ नुयोब्ला एसे मोजां नङा आरो बिसोरनि दैया गुबुंले जायो। सरनानैसो लोंनाय जायो आरो दैफोरखौ आरो आबाद मावनायफोरखौ जोङो नुनो मोना सहराव जायगा ओ गैया नालाय। बिनिखायनो ओ जायगाफोराबो लेथ्रा जायो ओ खाथि खालायावनो ऐ प्लास्टिकफोरखौ गारनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो बिनि थाखायनो लेथ्रा जाना थाम्फैफोरा बिराद गोदोर गोदोर जायो थाम्फैफोरजों थामफैफोरजों अरजाबा जोङो लोमजायो लोमजा लोमजाहां लोमजाहां मोनलायो आरो टाउनाव थांबा।
औ औ
आंनि मिथिनायाथ बेखिनियानो नोंथां नोंथाङाबो मिथिबा एसे फोरमायनो हागोन नामा? टाव टाउनजों गामिनि बागै।
औ हागोन नोंथां।
दे बुंनाय नोंथां।
जों जों टाउन एबा नोगोर आरो गामिनि फारागथिखौ नायनो थाङोबाथाय जोंहा फारसेथिं गामि खौ गामिखौ होनोब्ला जोंना गामियाव मैगं थाइगं आरो फिथाइ सामथाइनि आंखाल गैयि जायो आरो नोंथां गामि ओनसोलाव मानोना जोङो मानोना जों गामियाव मैगं थाइगंफोरखौ हाग्राफे हाग्राफोराव नागिरलाबायबानो जानला मेनला मोनलाबायो आरो नोंथां।
औ नंगौ थारैनो‌
जोङो टाउन एबा नोगोराव जों बेफोरबायदि मोननो थाङा।
औ औ नंगौ
नोंथाङा दानि होनलांनाय बायदि बेबायदिनो आबादखौ गोबां मावनाय जायो होननानै जोंना बेनिफ्राय न' सेरनिफ्राय जोङो आबाद मावनाय आबाद मावनायनि आबाद मावनायाव एबा बेसानि न'आव जोङो मैगं थाइगंफोरखौबो बिथ'नानै लायनो हायो आरो
औ नंगौ नोंथां
नाथाय टाउन ओनसोलाव बेफोरबायदि आबाद मावनाय जाया आरो नोंथां होननाय बायदि जा एसे मावो जों नुनो मोनो। बिसोर न'आव जानो थाखाय एसे एसे बेफोरबायदिनो गायना लायो आरो
औ
बेबायदिनो जोंना गामि ओनसोलाव बुंनो थाङोब्ला फरायनाय एबा स्कुल कलेज बेफोर मोजां नङा आरो टाउन एबा बा नोगोरफोराव जोंना फरायनाय बेफोर मोजांसिन जायो। फोरोंनायफोरा टाउन ओनसोलाव गामि ओनसोलखौ नायोबा जोंना गामि ओनसोलाव जोंना गोरों गोराया खम नाथाय टाउन एबा नोगोराव जोंना गोरों गोराया बांसिन आरो
औ
थिग बेबायदिनो सोलोंथाइनि बेलायाव जोंना गामि गामि ओनसोला जोंना खम आरो नोगोर ओनसोलाव जोंना बुरजासिन आरो
औ
बेबायदिनो नोंथां होनलांनाय बायदि जोंना टाउन ओनसोलाव जोंना बारहावाया गुबुंले नंगौ नोंथाङा थारखौनो बुंदों।
औ
गिदिर गिदिर बेफोरबायदिनो खम कम्पानि एबा कारखाना बेफोरबायाददि टाउन ओनसोलाव जोंना बांसिन थायो बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै बेफोरनो जोंना बारहावाखौ गुबुंलेसिन खालामो आरो नोगोरफोराव
औ
आरो गोबां नोगोर आरो नोगोरफोराव जोंना बांसिन बेबायदिनो गारि मथर सालायनाया बांसिन जायो आरो बेनि थाखायनो बेनिफ्रायबो उखुन्दै गनानै जोंनिया बारहावाखौ गुबुंले खालामनाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ।
नाथाय जोंना गामि ओनसोलाव जोंना बेफोरबायदि कम्पानि एबा कारखाना एबा मटर गारि बेफोरबायायदिखौ सालायनाया खम जायो आरो बेफोरबायदि कम्पानि कारखाना बेफोरथ' गैयानो होनजायो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बेनिखायनो जोंनि बे गामि ओनसोलाव जोंना गोबां बारहावाया मोजांसिन जायो आरो।
औ
बुंनो थाङोब्ला टाउनाबो मोजां आरो गामियाबो मोजां फारसेथिं नायनो थाङोबा जोंना गामिया सोमखोर समायना आरो बिफां लाइफांजों बुंफबनाय आरो नोंथां आरो टाउनखौ नायहरोबा जोंना बिल्डिं बिल्डिंफोरजों बो हबना थानाय आरो
औ
थिग बेबायदिनो जोंना नोगोर नोगोरनि फारसे नायनो थाङोबा जोंना नोगोराव नों होनलांनाय बायदि जोंना न'खर सालायनो थाखाय जोंनि गामि ओनसोलनिफ्राय जों खामानि एबाम बेयाव फैसा आरजिनो थांनाय जायो जाहाथे नख न'खरा सोलिलाङो
औ नंगौ।
थिग बेबायदिनो जोंना फरायनोबो थाहैयो आरो नोंथां नों दानि होनलांनाय बायदि
औ नंगौ नोंथां।
जोंना गामियाव मोजां स्कुल एबा कलेज गैयिनि थाखाय जोङो नोगोराव फरायनो थाहैनो गोनां जायो गामिनिफ्राय
औ नंगौ।
आरो। जोङो गामिनिया गामिनि मानसिफोरा आरो नोगोरखौ मोजां मोनो आरो गामिनि नोगोरनि नोगोरनि सुबुंफोरा गामिखौ मोजां मोनो बेफोर बेफोरबायदि जानांगौ नोंथां।
औ नंगौ नोंथां औ।
मानोना बिसोरो मैगं थाइगं मैगं थाइगंफोरनि आंखालाव बेफोरबायदि गामिखौ मोजां नुयै जानांगौ मानो
औ।
मानोना बिसोर गोग्गो मैगं थाइगं एबा फिथाइ सामथायाइ मोनजानाय जाया आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
जोङो गामियाव गोग्गो। बेफोरबायदि फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगं मोनजानाय जायो।
औ।
गामियाव बेफोरबायदि नों होननाय बायदि दानि जों ज' ज' बेफोरबायदिनो बिफां सिङाव जला जनानै बेफोरबायदि। थायो आरो नाथाय गामि ओनसोलाव गाव गावनि खामानि एबा बेफोरबायदिनो साख्रि मावो सोरबा बेफोराव बिजि थायो बेस्थ' थायो आरो नोंथां।
औ।
नाथाय गामिनि मानसिफोरा बेफोरबायदि नङा जोंना सम होनाय थायो आरो नोंथां गामिनि मानसिनिया। मानसिनाव
औ नंगौ।
नोगोराव नोगोरखौ नायनो थाङोबा जोंना नोगोराव जोंना बांसिनखौनो नुयो जोङो फैसा थाखा बेफोरबायदि आरजिनायाव जोङो बांसिनखौ बिजि थानाय नुयो आरो नोंथां।
औ।
थिग बेबायदिनो जों बुंनो थाङोब्लाथाय गामिखौ जों नाहरबा बेफोरनि बागै जों गामिखौ साबसिन बुंनो हायो।
औ।
जोंना खायसे खायसे दं खायसे खायसे दं आरो नोंथां माने गामिखौ नागारनानै नोगोराव थाहैनाय बेफोरबायदिनो उनाव गामियाव फैफिननाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो।
औ।
खायसे खायसे थाङो नोगोराव बांसिन फैसा बेफोरबायदि आरजिनो हागोन मागोन होननानै बेनि उनाव जोङो गामियावनो थानानै मावोबा जोबोर आबाद आबादफोर मावोबा जोङो गामियावनो गोबां फैसा आरजिनो हायो आरो नोंथां कम्पानि एफा बेफोरबायायदियाव थांलायनो गोनां जाया नोंथां।
औ नंगौ नोंथां औ
आं मिथिनायाथ' बेखिनियानो नोंथां आंबो जा एसे मिथिगोन नोंनो फोरमायबाय नोंथां नोंथांनिफ्राय जेबो जा एसे मिथिगौ आं गोजोननाय थाबाय नोंथां आरो जोंना दा समाबो जाबाय।
औ नोंथां आंनिफ्रायबो नोंथांजों रायज्लायनो मोना गोजोननाय थाबाय मिथियैखौबो मिथिनो मोननानै गामि एबा सहरनि बागै जोंनाथ' दा टाइमाबो जाबाय नोंथां औ दे होमबा दोनथ'सैना नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां
उनफोराव राय्लायफिनसिगोन।
औ औ नोंथां
औ दे दे